हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
अ
ओ आङो औ खोनाखै
खोनादों नोंथां खोनादों औ खोना दों खोनादों नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांजों हाय माने बर'नि फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना। हेलौ खोना
ओ ओं नोंथां खोनादों
नोंनिखौ खोना फैयासैनो औ
खोनादों, आं खोनादों, खोनादों ना?
औ औ बर'फोरनि फोरबो
दे
औ खोनादों खोनादों बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै आं माने सावरायनो सानदों ओं माने फोरबो होननानै बुङोबाथ' जोंहा दङ' गोबांनो नाथाय आङो दायो बर'नि बोथोरजों सोमोन्दो थानाय ओ रंजाथाइ फोरबो जे ओ बैसागु माने गिबि फोरबो होननानै बुंनांगोन जोंनि बर'नि। बे गिबि फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान्दों आरो।
औ औ जागोन दे।
बैसागु होनना बुंबा औ औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'नि ओ गिबि फोरबो एबा
औ
गिबिसिन रंजाथाइ फोरबो आरो माने बयनिबो देरसिनबो होननानै बुंनो हायो रंजालि फोर बो होननानैबो बुङो जेखौ माने बाजायै खुंनायखाय बेखौ रंजालि फोरबो होननानैबो बुङो। बेखौ जोंनि ओ जोंनि साइडनि ओनसोलावहाय माबायदि खुंनाय जायो आं बेखौहाय फोरमायनोसै आरो ओ बैसागुखौहाय जे मोननै बाहागोआव लानानै खुङो आरो जोंनिया ओ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु सिगांनि बायदि खुंनाया आलदा दायो खुंनायखौसो आङो बुंगोन माने सिगांथ' ओ अमानि फोरबो बो लायोमोन सैमानि फोरबोबो लायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय समनि आंखालाव सुबुंफोरा माने मोननैखौ खुंथारो आरो ओ फिसा फिसायैबाबो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु। ओ सैथ्र' दाननि जोब था साननिफ्रायहाय ओ बे मोसौ बैसागुखौ खुंनाय जायो जोंनिया ओ जेखौ संक्रान्ति होननानैबो बुङो ओइदिनखालि मोसौखौ माने औ ओ मोदाय एबा इसोरखौ जेरै सिबियो एबा न'खरनि मानसिफोर खौ जेरैहाय अननानै सिबियो बेबायदिहाय मोसौखौ ओदिनखालि मान होनानै सिबिनाय जायो आरो। मानो होनना बुंब्ला मो सौआनो जोंखौहाय ओ दैज्लांसेमानि आबाद मावनानै जोंनि थांना थानायनि राहा जे जानाय आदार बे आदारखौहाय दिहुननानैहाय होयो हिसाबै आरो मोसौ गाया जेरै गाइखेर होयो जोंनो बेबाय दि होनाय हिसाबै बिसोरखौहाय जोङो ओ सिबिनाय जायो आरो ओइदिनखालि बिसोरनि दिन हिसाबै फालिनाय जायो। ओ गिबियावनो ओ मोसौखौहाय थुखैनो लांनाय जायो आरो बे थुखैनो लांनायावहाय ओ मिथिंगायाव मोननाय जेरैहाय ओ दिग्लिलेवानि बिफां ओ थाराय बिफां रायदों बि ओ बिफां बिदि बेसोरखौ बस'नानै माने ओ बिसिनि ओ लावथि बानायनानै बुनाय जायो आरो बिसोरखौ जाहाथे बिसिरनि मोदोमाव थानाय जिखुनु बिजानु एबा गाज्रि ए बिसोरनि देहाखौ गाज्रि खालामगोन बेफोरखौ खारनायनि थाखाय होननानै बुस्रोदनानै थुखैनो लांनाय जायो आरो आरो बे थुखैनो लांनायावहाय ओ बिसोरखौहाय माने जोंहा खुगा मेथाइ दं आरो मोनसे बेखौ खननाय जायो जोंनि ओ साइदावबो खनो माने गुबुन साइदावबो खनो। ओजोंनि साइदाव बुंनाय जायो जे लाव जा फान्थाव जा बोसोरै एरे हानजा हानजा जा बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा गमिना बायदि जा बेबायदि खननानै थुखैनो लांनाय जायो आरो। ओ थुखैखांनायनि उनावहाय बिसोरनो जोङो जाग्रा होनाय जायो जेरै सौराइ औ माइबफ्राय बा नायनाय सौफोरखौ जानो होनाय जायो। बिनि उनावहाय गोदान दिरुं गानहोनाय जायो आरो मोनसे मख'जाथाव खोथाया जाबाय मा ओ जि जोङो ओंखाम ओंख्रि संनानै हांगार जानाय हां ओ थौआव सिथाबनानै थानाय हांगार सारायाव सिथाब खान्थानि हांगारफोरखौ हख'नानै हाय थाव गोथांजों ल गायनानै माबानाय जायो आरो फोथाब फनाय जायो। बिसोरनो गाब होनाय जायो जेरै थास'नि औ थास'नि ससे माबाखौ दानस'नानै बेजोंहाय ओ फोथारनि महर होनाय जायो माने बिसोरनि महरखौ ओइदिनखालि देलाय होनाय जायो। होननानैबो बुङो आरो। ओमफ्राय औ औ आरो बिदिबो होननानैबो फोथायनाय दङ जे गोदोनि समावहाय बर'फोरनि रायजो जानाया जोंनिया गामियारि एबा हाग्रा खाथि ओनसोलाव रायजो जायो मानेबा हादान सिफायनानै संसार जायोमोन नालाय बै समावहाय मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो। इदिनखालि बिनिखायनो हाग्रायाव जाहाथे मोसौआ गांसो जाहै बायोब्ला जुनारफोरा गावसिनि लोगो हिसाबै बा हमना ला मोसाफ्रा गावसिनि लोगो हिसाबै साननानै जाहाथे जेबो दा खहा खालाम थों बेबायदि साननानैहाय फोरनाय जायो होननानैबो बुंनाय जायोमोन आरो। बेबायदिनो मोसौ बैसागु थांखांनायनि उनाव ओ बैसाग दाननि से थारिख खालि एबा से अक्ट' खालि जोंना मान सि बैसागुखौहाय खुंनाय जायो आरो मानसि बैसागुआवहाय जेरै गेदेरा उन्दैखौ अननाय होयो उन्दैया गेदेर खौ सिबियो मान बावो जोंनि दोरोङारि जे आरिमु गानग्रा आर'नाइ लाग्रा बेफोरजों बरायनाय जायो। बिनि उनावहाय बिदिनो रंजा बाजा न'खर लानानै नखर बर'नि दामजु खाम जथा सिफुं आरो बर' आइजोफोरा दख'ना रेगि रेगां फारसा हौवाफोराहाय गामसा आर'नाइ लानानै न'खर न'खर रंजालायनानै उनावहाय बे रंजालायनायनि जि मोननाय जि एसे माइरं होन ओ फैसानो होन बे खौहाय लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो। औ। बेबायदिहाय जोंनिखौ बैसागुआ बेबायदि खुंनाय जायो आरो। दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननिखै माबायदिहाय खुंनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नामा।
अ अ दिनै बिदिबा आं नोंथांनो फोरमायनोसै बेबायदिनो ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो बैसागुखौ बिदिनो खुंनाय जायो। मोसौ बैसागु समाव मोसौनिखौ बिदिनो थुखैनाय जायो। आरो मोसौखौ माला गानहोनाय जायो बिदिनो। नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो बैसागुआव मोसौ बैसागुआव जों बेबायदिनो मोसौखौ माने ओ खालामनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो आरो मानसि बैसागुआवबो जों जोंनिथिंबो बेबायदिनो सेर से बैसागोआवनो जोंनिथिंबो बैसागुखौ खुंनाय जायो बेयाव साब बयनिबो गोसोआ बैसागु फैबानो बयनिबो गोसोआ रंजानाय फैयोना गोरलै बिलाइ जों लोगोसे गोदान बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे बयबो गावनि गोसोखौ गोरलै गोसोखौ मोजां गोजोननाय लाबोनायजों लोगोसे बयबो रंजायो नङा होमबा बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो न'खर न'खर खाम जथा सेरजा लानानै गोबां बैसागुआव बयबो बोराय बेन्थ' गथ' गथ' गथायाइ न'खर न'खर बेबायदिनो मागियो रंजायो जानाय लोंनाय सोरबा जानाय लोंनाय होयो मोसानायाव बेबायदिनो बेफोरखौ बयबो रंजानायजों जानानै फैयो लोंनानै फैयो बेबायदिनो गामि गामि जोंनि जोंनिथिंबो बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ फालियो आरो दा बेयाव साफ्रोमबो जोंनि बर'
गाननाय दख'नाफ्रा जोङो गोबां रं बिरं मोजां गावखौ समायहोनो थाखाय गोमो दख'नाफोर बिदिनो सार फास्रा गोजाफोर गस्ला गोजाफोर गाननानै गावखौ मोजां समायहाय ओ गावखौनो देलायनायजों रंजानायजों बयबो जों बेबायदिनो लैहोर लैहोर न'खर न'खर मोसादङो आर ना
बेबायदिनो बै मोसानाय फैसाखौ लानानै जोंबो बेबायदिनो जोंनिथिंबो लावखार ओंखामबो जानाय जायो आरो दा नोंथांनियाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे आ बे बुं फोरबो मोसानायाव नोंथांमोननिथिं ओ
औ।
गथ' गथायफोरा बोराय बेन्थ'फ्रा ओंखारगोन ना ओंखारा मोसानायाव रंजों नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना
औ हायो ओंखारो जोंनियाबो बा माने औ खोनादों खोनादों नों खोनादों ना
ओ औ खोनादों
हेल' औ माने ओंखारो जोंनियाबोन औ उन्दैफ्राबो ओंखारो गिदिरफ्राबो ओंखारो आरो बोराय बेन्थ'फ्राबो ओंखारो माने ओ हानजा लाना हानजा ओंखारो आरो उन्दैफ्रा उन्दैफोर गावसि नि मिलायनाय लोगोफोरजों ओंखारो उन्दै उन्दैफ्राबो बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्राखौनो गाननानैहाय मोसायो हयथ' बिसोरो खाम सिुफुं दामनानै मोसानो हाया माने बिसोरनि ओ माबाया हाया दामनो रोंनाय माबा जाया नङा होमबा आरो थिखोननायनिबो माबा थायो बिसोरो माने गरखा लायो जेरै औवाजों बानायनाय आरो बथलावहाय बिसोरो अन्थाइ सोनानै दामो माने दामग्रा दामजु बेबायदि बानायनानै बिसोरो बेजों औ मोसायो आरो बिसोरबो बिदिनो रंजायो आरो गिदिरफ्राबो बेबायदिनो खाम सिफुं लानानै मोसायो नाथाय अ दानि जुगाव माने गैथाराब्ला सोरबा सोरबा आलदा आलदा ओंखारो नालाय माने देक्सफोर दामनानै बक्सफोर दामनानैबो मोसानायखौ जों नुसै आरो आरो जायगा लानानै जायगा जोंनिया बेबायदिबो जासै जे बैसागु पग्राम बेबायदि खुंनायबो जायो आरो बैसागु पग्राम खुंनायाव बेयाव बादायलाय होयो सोरा बायदिया माने दोरोङारि मोसानाय बे आरिमुखौ मोजाङै लाखिनो हायो बेनो ओ बान्था होनाय जायो बेबायदि बादायलायनायबो जायो। औ आरो सिगांबो बेबायदि जायोमोननानै खोनायो माने सिगांनियाहाय लांदां बैसागु होननानै बुङो जे थु बेबायदि जायोमोन बेखौनो एसे सोलायनानै गोदान माने मदारनाव लाबो लाबोनानै औ खुंनाय जायो आरो औ। जुगाबो सोलायबाय जिहेथु बेखायनो औ। बेबायदिनो खुंनाय जायो जोंनियाबो औ।
दा नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावनो दङ नामा नोंथां? बैसागुनि सोमोन्दै माबाफोर सोम
औ बैसागुनि सोमोन्दैथ'थ' मिथिनायानो जाबाय नोंथांनिजों जोंनिजों एसे ए एखेयानो जाबाय नङा होमबा। जायगा लानानै दा फोरबो हिसाबै जों राय्लायदों नालाय माने बैसागुनि अनगायै जोंहा गोबां फोरबो थाबावो नङा होमबा? फोरबो
औ नंगौ।
औ औ फोरबोखौ जेरै जोङो मोनथाम बाहागिबो रानो जेरै बोथोरजों सोमोन्दो थानाय आबादजों सोमोन्दो थानाय आरो धोरोमजों सोमोन्दो थानाय। जोंथ' दा बोथोरजों सोमोन्दो थानायखौ राय्लायबाय नङा? होमबा बोथोरजों सोमोनदो थानाय होननानै जोङो मागो दमासिखौबो मोनबावो जेरै मागो दानाव जानायखाय औ बेबो बर'निनो मोनसे आगु फोरबो औ औ बे बे फोरबोखौबो जोंनिया खुंनाय जायो सिगांनि बायदि खुंग्रायाबाबो एसेबाबो खुंनाय जायो आरो सिगांनि बायदिथ' जाजोबनाय जाला सिगांनि खुंनाया आला
आलादामोन औ जुग बोथोरजों लोगोसे समजों लोगोसे गासिबो सोलायनायाव जाबोबायना? बेबायदिनो आरो जों ओम
बिदिनो मागोनि जोंनि सोमोन्दै जोंनिखै माबायदि खुङो बेखौ आं ससे खोन्थानोसै नामा?
औ खोन्थाजागोन नोंथां।
औ औ। माने जोंना माग दानावहाय खुंनाय जायो नालाय ओ ओइदिनखालि माने बयनिबो न' खरावहाय ओ फिथा सौराय बानायनाय जाखायो जिहेथु बानायो आरो जोंनियाबो। बिदिनो ओ खिन्थु जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङ जे मागो दानाव जोंनिया फिथा लावदुम जाया आरो माने मोसौनाव दुमालु जायो बेबायदि यदि होननानै मागो समावहाय फिथा लावदुमखौ जाया बिदिनो एन्थाब लारु बेबायदि सावो। ओओमफ्राय बे आरो बिदि खालामो आरो जे ओ माग गो जागोन गाबोन एक थारिक जायोबा मागोनि से अक्ट'नि सिगां सानसे सिगां बारियाव थानाय गय खान्थालफोरखौहाय जेखुननि फिथाइ थायग्रा बिफांफोर खौहाय जिगाबजों नङाबा औवानि थेवल जिरनाय बेफोरजों खानानै दोनो आरो हरावहाय जेराव दाउखा दाउसिन नुयि समाव जेनेबा खोमसि समावहाय खानानै दोनो। आरो न'फोरखौहाय ओ माने सिगां हानि न'खर खौ गोबोरखिजों लिरथोयोमोन दानि जुगाव मटर हानि न'फ्रा गैयि हिसाबै औ औ माने नो खुन्दुंजों खानाय जायो आरो दानि जुगाव हाय माने नो खुन्दुंजों खाराददिंनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे न'नि लो थिया मागो दा जाहैथों होननानै फोथायनाय दं आरो।